औ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों।
औ खोनाबाय मा खालामदों नोंथाङा?
ओ दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दसे ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ नोंथां आं माबा आं मोनसे टपिकनि सायावसो रायलाय सावरायनो होननानै कल खाला नाय जादोंमोन नोंथाङा सम दं नामा?
सम दङ नोंथां औ।
औ नोंथां आं सानदोंमोनखि जोंनि ओम। जोंनि जिउ खुंनायनि जेरै जोंनि जिउ खुंनायावहाय सोलोंथाइहा मा बिबान दङ बिनि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन आङो।
औ औ औ
औ नोंथाङा मा सानो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बेसेबां जेनेबा गोनांथार होननानै?
औ सोलोंथाइयाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार होनना जों मिथिखायो जिहेथु सोलोंथाइ होनना बुङोबाथ' जों मिथिखायो जेराव जों सोलोंथाइ होनना बुङोबा जों सोलोंनाय जायखि जाया जों खामानिफोरखौनो सोलोंनानै होनना बुंनांगोन जों जेराव ओ बायदि सिना जों खामानिफोरखौ सोलोंना लानो गोनां जायो। जिहेथु मानसिफोरा जोंहा ओ खामानि मावनानै सो जाना ओ जानानै थांनानै थानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ उदैफोरखौ जों ङो सुफुंनो थाखाय जों खामानि मावनो गोनां जायो बा बायदिसिना हाबाफोरखौ जों सोलोंनानै लानो गोनां जायो। जेराव जों दिनैनि समावथ' जोङो खामानि नङाबा जों दिनै खामानि मावनो रोङाबा जों दिनै ओ थांना थानाया जोबोद गोब्राब जेराव जों खामानि मावनानैसो जों बायदिसिना फैसा रां आरजिनो हायो। ओ दिनै जों बायदिसिना औ अनलाइन बायदिसिना जों दिनै गोदान गोदान ओ बिगियानारि खामानि जों दिनै नुनो मोनो। बायदिसिना दिनै जों कम्पिउटार आरिफोरखौ जुदि जों दिनै जुदि जों सेरनो रोङाबा जोङो बाहायनो रोङाबा अनलाइन फोर खौ जों माबायदि बानायनांगौ जों जुदि बाहायनो रोङाबा अब्ला जों माबायदिहाय जोङो दिनैनि समाव ओ दिनैनि मुगाजों गोरोबनो हानो। बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ औ बिनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। लोगोसेनो जों दिनै बायदिसिना जों न' लुनायानो जाबा दिनैनि समाव जों गोदान गोदान ओ मुगानि न' लुदों जों दिनै सिमेन्ट बाला बा बायदिसिना इथाफोरजों न' लु सोलोंबाय जों थाइलस आरिखौ होनो सोलोंबाय। जों जुदि बेफोरखौ जों जुदि सोलोंना लायाबा दिनै समाव जों खामानि मोननाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' ओनसोलफोरनि मानसिफोराथ' जों नोंगौ हानि न' लुनो रोंगौ जोङो। ओ औवाफोरखौ दाननानै जों बिफां-लाइफां दाननानै जों बेफोर न'खौ लुनो रोंगौ। नाथाय दिनैनि समाव रावबो हानि न' लुनो होला बांसिनानो दिनै बिल्डिं आरि सो लुनो थिनो आरो बायदिसिना जों दिनै पाकानि न' दिनै आसाम टाइप न' बायदि सिनाफोरखौ जों दिनै लुनो होयो। दा जों जुदि बेफोरखौ सोलोंना लायोब्लासो जोङो बायदिसिना जोङो रां आ रां खामायनो हागोन बा जोङो जौगानो हागोन। आरो जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला बेखौल' बुङा जे जोङो जोंनिखा जिउआव बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो मावनानै सोलोंनायखौल' बुङा जोङो दिनै सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों दिनै जेराव जोङो
ओ फरमेल इडुकेसननि बाथ्रा बुङोबा जों दिनै जा जोंनो मा होनो बेखौ जोङो ओ सोलों थाय लायो। जों फरायसालियाव थांनानै जों सोलोंथाइ लायो फरमेल इडुकेसन जेराव जोङो ओ दिप्ल'मा डिप्ल'मा कर्स बो होननानै बुंनाय जेराव जोङो जुदि ओ मायबा जायखि जाया जों साख्रि ओ साख्रिफोरनि थाखाय जु दि जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ ला लानो गोनां जाथारो हमनानै ला जोङो बायदिसिना जोङो फजि बा जोंनि रैखाथि हानजाफोराव जुदि जोङो जयेन जाहैनो गोसोबा जोङो साख्रि मावनो गोसोबा जों मेट्रिक आनजादखौ ओ खमैबो जों मेट्रिक आनजादखौ जों पास खालामथारनांगोन। अब्लासो जों बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा जों बिनिखायनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। जेराव जोङो दिनै बाय जोङो ओ जोङो साइन्स बिथिङाव जों बिगियान बिथिङाव जों बायदिसिना जोङो डाक्टर बा इन्जिनियारिं बायदिसिना जों फरायनो थाखाय जोङो हाय सेकेण्डारिखौ जोङो जों फरायथारनांगोन अब्ला सो जोङो बे ओ आयदाखौ जों फरायहैनो हागोन आवगायहैनो हागोन। लोगोसेनो जों बायदिसना ए पि सि एउ पि सि होनो थाखाय जोङो बायदिसिना जोंहा डिग्रिफोरखौ जों पा
हेलौ औ औ औ। एसे नेटवार्क प्रब्लेम जादों।
अ'-अ' जों बायदिसिना बिथिङाव जोङो बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ ओ लानानै जोङो ओ आव
औ।
बायदिसिना दिनै फैसा रां आरजिनायाव जोङो साख्रि बाख्रि लानो थाखाय जों सोलोंथाइखौ ला थारनो गोनां जायो जों दिनै ओ फोरोंगिरि खा-खामानि मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जों मोजाङै फरायनांगोन अब्लासो जोङो ओ दावगानो हागोन जेराव जोङो दिनै सोलोंथाइ खौ नांगौ जायो जेराव जोंनि ओ गामि ओनसोलफ्राव जों दिनै गोग्लैसोनानै दङ जों दिनै जौ लोंनानै जोङो दिनै जुवा जौ ज गफबनानै जोङो गामि फोराव गोलैनानै थायो खामानि मावा दाङा उन्दु-उन्दु थानानै बेफोरबायदिनो ओ जोंनि गामि ओसोल फ्राव गोग्लैसोनानै दङ बेनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ जाहाथे जोङो ओ बेफोर बायदिसिना जोङो हमनानै ला जौ जुवाफोरखौ जुदि जोङो गेलेनायफोरखौ गारोब्ला जौ लोंनायफोरखौ जों गारनानै जों जु दि ओ बायदिसिना जों स्पर्टस गेलेनो हायो जोङो गेम गेलेनो हायो जों फुटबल क्रिकेट काबादि ओरैबाय दि ओ मुलुगाव सिनाय जाबाय बेफोरनि गेजेरजों जों ओरैबायदि रां आरजिनो हायो दिनै जाय समाव जों आ रां आरजिनो हायो बेफोरबायदि समाव जों जुदि जौ जुवाजों गफबना थायोब्ला जों जुदि फेसबुक ओ फोराव जोङो जुदि फेसबुक नायनानै बा बायदिसिना जोङो उम इउटुबफोर नायनानै जुदि जों समफोरखौ ओरैनो हेगार हरोब्ला, ओ जोङो ओ जोबोद ओ खहा जागोन नंगौ जोङो नायनो हायो इउटुब बायदिसिनाफोर खौबो नाथाय जोङो ओ जों दिनै बायदिसिना जों गाज्रि-गाज्रि ज्रि ओ खामानिफोरखौ जों गारनानै जोङो मोजां फारसेजों आवगाय नांगोन। जों मोजां लामाजों मा बायदि आव गायनांगौ ओ बेखौ जों सोलोंथनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायो। लोगोसेनो जोङो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो ओ बे फोरबायदिनो गोबां जौगा थाखोनि ओ खामानि मावनो हायो जेराव जोङो ओ मिथियि बाथ्राफोरखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मिथिनो मोननाय जायो जिहेथु। ओ बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ लानो नांगौ। दा नों थाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलजों। औ-औ। सोलोंथाइफोरा माबायदिहाय सोलिगासिनो दङ। आरो ओ औ औ।
आं दा बेखौनो सानोखि आजिखालि सोलोंथाइयानो जोंनि थाखाय गोनांथार मानो होनबा जों न'निफ्राय एसे ओंखारबानो माबा मोनसे जेनेबा बिजनेस मावनायनि केसावबो होननो हागोन जोङो आबाद मावनायनि केसावबो होननो हागोन जोङो। जेनेबा आजिखालिथ' जोङो आबाद मावनायाबोथ' जों गोदान आदबजोंसो मावो नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
थ' जुदि जोङो अबेबा मोनसे आबाद मावनायनि आबाद मावनायावबो जोङो सोलोंथाइखौ सो माने आबादनि सोलोंथाइ जों लानांगौ आरो। मानो होनबा बेबो दा जोंनि आथिखालाव गोबां मोजां बिजनेस हिसाबै जानानै दङ। मानो होमबा जुदि जोङो आबाद मावनायावहाय मा मुलिखौ सारोबा एम्फौआ थैयो बेफोरखौ जों मिथिना लागोन नङा होमबा?
औ औ औ।
औ जुदि जोंङो मोनथियानोबा एम्फौ थैनायनि मुलिया माखौ होनांगौ जों जुदि बेखौनो मोनथियाबा, आबादा मोजां जानायनि थाखाय मा हासार होनांगौ बेखौबो जों जुदि मिथिया ब्ला जोंनि आबादाथ' नस्थ'सो जागोन नङा होमबा? माने आं बेखौनो सानो ओंखायनो माने आजिखालि गासिबो गथ'फोराबो जेनेबा दा जों इयुन जोलैफोरा गासैबो सोलोंथाइखौ मेइन होननानै साननांगौ आरो, गोनांथार होननानै साननांगौ न'आव ओरैनो थानो नांङा बिदिनो गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा, आं बेखौनो सानो। दा ओंखायनो आं सानो जोंनि ओनसोल फोराव स्कुलफोराबो मोजां थानांगौ हायार इडुकेसननि थाखाय मोजां मोजां इउनिभारसिटिफ्राबो थानां गौ आरो जोंनि जायगायावनो, नङाबा जायफोर गथ' सोलोंथाइ लानो गोसो बिसोर गथ'फोराथ' सोरबा सोरबा गोजानाव थांना फरायहैनो हाया माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जेनेबा गावबा गाव न'खरनि जेंनानि थाखाय, रांनिबोथ' ओ एखमबा समाव गैया जानानै फैयो खायफाहा आं बेखौ सानो। दा ओंखायनो जोंनि जायगायावनो जुदि सोलोंथाइनि ओ मोजां जेनेबा स्कुल मोजां इउनिभारसिटि जोंनियाव हायार इडुकेसन लानो था खाय थायोबा मानि मोजां जागौ आरो बेफोरखौ मानो होनबा दासो जों आथिखालाव नुगासिनो दं गोबां मोजां मोजां हायार स्टाडिसनि थाखाय मोजां स्कुल मोजां इउनिभारसिटिथ' गैया, दंबाबो गोबां खम। आं बेखौ सानो आरो जेनेबा स्पर्टसनि थाखायबो गेलेनायनि थाखायबो बेबायदि स्टेडियामफोराबो खम आरोना जोंनि जायगायाव जायनि जाहोनाव जायखौ गथ'फोरा गेलेनो बार नो मोजां मोनो बेसोर गथ'फोरा माने रांनि आंखालाव गोजान जायगायाव थांनानै थाहैनो हाया आं बिदि सानो आरो बे गथ'नि बिमा बिफाफोरनि रांखान्थि हालोद आबोथ' एथ'बां मोजां नङा बिदि सानो आरो आरो आरो जोंहा माने बिमा बिफाफोराबो मोनसे दायथ' लानांगौ सोलोंथाइनि सायाव जाहाथे गथ'फोरा न'आव मानो ओरैनो थादों स्कुलाव थाङाखैबा मानो थाङाखै बेबायदि सोंथि सोंनो रोंनांगौ आरो। थाङाखैबा थांङाखै ओरैनो थादो दे बेयावनो बिदि खालामनो नाङा जेनेबा स्कुल थांनाय मोजां यै बिसोरखौ थाल लानांगौ स्कुलाव मानो दिनै थाङाखै आनजादफोरा माब्ला जागोन बेबायदि, माने फरायनायनि थाखाय मोजां खालामनानै होनांगौ आरो बिमा बिफाफोराबो आं बेखौ सानो। मानो होनबा सासे गथ'नि सोरगिदिं मोजां नङाब्ला आबहावाया मोजां नङाब्ला गथ'आबो गाज्रि जालांनो हमोना। जुदि जुदि जौ लोंनाय ओरैनो थानाय समाव जेनेबा मानसिफोरखौ गावनि गेदेरफोरखौ जौ लोंनाय सिग्रेट सोबनाय बिदि नुयोबाथ' बे गथ'आबो सोलोंथारगोन मानो होनबा बे गथ'आथ' मोनथिया बेबायदि उन्दैनि समावथ' बे उन्दै बैसोआवथ' बे मानसिया बबे मोजां अबे गाज्रि नंङा होमबा
औ नंगौ
थ' आं बेखौ सानो माने मोजाङै माने बिमा बिफाफोराबो गाइड लानांगौ आरो जेनेबा माहाय थांदों मानो थांदों अबे जायगायाव मानो बेरायहैनो नागिरदों दिनैथ' स्कुल थांनांगौमोन मानो स्कुलाव थाङाखै बेबायदि माने खेल लानांगौ आरो गथ' बा मा जादों मा जायाखै बेखौबो नोजोर होनांगौ आं बेखौनो सानो मानो होनबा दानि जुगाव गोबां सोलोंथाइनि गोनांथिथार जेरावखि ओंखारा मानो बिजनेस मावनायनिफ्राय लानानै नङा होमबा आरो बिदिथ' नङा सोलोंथाइ लानायनि मिनिङा जेनबा सो लोंथाय लानायनि ओंथिया बेबो नङा खि साख्रि लाथारनांगौ बेबो नङा। दानि जुगाव मानो होनबा गासैबो साफ्रोमबो गथ'आ जे साख्रि मोनजोबगोन बेबो नङाना जोङो बिजनेसजोंबो मोजां गोबां मोजां रां खामायनानै लानो हायो। आरो बिजनेस मावनो थाखाय बेनावहाय मोनसे गुनबो थानांगोन। जेनेबा बिनि बागै बिनि सोमोन्दैबो मोनथिनांगोन बियो मा बिजनेस मावनो नागिरदों बिजनेसनि सोमोन्दैबो मोनथिनांगोन बियो आबाद मावनो नागिरदोंबा आबादनि सोमोन्दैबो मोनथिनांगोन। ओमफाय आं बेखौबो सानो जोंनि समाजाव माने ओ सिगांनि मानसिफोरा आरो बिसोरो माने आबाद मावनायखौ सोलोंथाइ होननानै साननानै लाया। एन आरो बिसोरो माने नेग्लेक्सो खालामो नङा होमबा
औ औ
नोंलाय मानो आबाद मावनांगौ बिदिसो सानो मानसिफोरा नाथाय जोंनि जायगानि फ्राय दस्रा गुबुन जायगायाव थांनानै नायहैबा नुगोन आबादजों जे बेसेबां मोजां रां फैयो। आरो आबाद मावनायाबोथ' मोनसे सोलोंथाइसो मानो होनबा बे लेखाखौ फरायथारनांगोन। लेखा फरायबासो बे मोनथिगोन अबे अबे ओ ए म्फौ एनला बुथारग्रानि मुलि अबे आबाद मोजां जानायनि हासार नङा होमबा आं बेखौनो सानो आरो औ दे नों थां ओमफ्रायो मा होनो समाबो जाबाय आंना एसे खामानिबो दङमोन।
औ औ औ
जों आं इसे उनाव सावरायफिननोसै दे
औ औ दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे